उम हेल' नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों ना
हेल' खोनादोंना अ नोंथां खोनादोंना हा खोनादोंना हेल' खोनादों औ
खोनादों ना नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
दा जों मानि सायाव रायलायनो होनदों नोंथां औ खोनादों
औ औ औ नोंथाङानो फोरमायदो नामा मानि सायाव ओ सावरायनि
अ जों दा दैज्लां बोथोरनि ओरैनो एसे रायलायनोसै नामा
औ औ नो
खोनादों औ दा दाथ' दैलां बोथोर ना नोंथां नोंथांमोननिथिं गायनाय फुनायफोरा जाबाय नामा?
औ जोंनिजाथ' दा गायनाय फुनाया औ नोंथां सोलिगासिनो
अ जोंनिथिंथ' दा एसे अखानि खमखाय माने दैफ्राबो खम जागासिनो आरो। माने दैनि खमनि जाउनाव माने गायनाय फुनायखौनो जागायथ'नो हायाखै आरो दा। खोनादों नोंथां?
औ औ खोनादो।
अ ओरैनो नोंथांमोना न'आव मा मा माइ गायो नोंथां।
ओरैनोथ' जोंहा ओम माइब्रा गायो बेनिफ्राय जोसा परिमल बायसमुथि बेफोरबायदिनो जोंहा सोलाय सोलाय गायबाय थायो आरोना गेजेर गेजेर।
ए अ जाथनो ओरैनो माबायो जोसा गायो ओमफ्राय रनजित औ। औ नोंथां दे
जोंहाथ' दा बिदिनो ओ। दंथ'यो जेन'बा दा खोथियाखौ फोना दोनदो बिनिफ्राय दा गायनो फुनो थाखायबो गोबां मानसि नांगौ जानानै दङ जेराव न'खरावथ' जोंहा बांसिनानो गैखाया नालाय। ओ जोबोद खम दङ न'आव फेमिलिया। बिबा दं बिफा दं बिदा दं बेखि -खिनियानोल' बेनिफ्राय न'आवथ' जेनेबा खोथियाफोर। -खौ फुनानै गायनायाबो इसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। जेराव गोबां औ हाजिराफोर नायगिरगासिनो दङ दा खोथियाखौ फुनानै गायनो हानायबा मोजां जागौ थाबनो।
ओहौ नंगौ नोंथां।
ट्रेक्टरजोंबो फाखोसे माने सो माबा होग्रोना ला साल होग्रोना लाबाय बेखौ मा होनो नोंथां हालेवग्रोना लाबाय गिबि खेबसे
थिं सामार होनाय होनो नोंथां।
अ अ सामार होग्रोना लाबाय खेबसे दै औ।
अ सामबार होना खारायनाय होनो खारायनाय होनो ओं। माने फास फास हालेवग्रोनाय -खौ खारायनाय होनो नोंथां।
औ औ औ खारायग्रोना लाबाय दैफोराबो औ औ। दैफोराबो जिहेथु खारायग्रोना लायोबा थायो इनिफ्राय हाग्राफोराबो बाय मन थैबा थैजा थैगोन नामा होनना। हालएवग्रोननानै दोनबाय आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंदोंमोन दानि?
ओरैनो मा खय बिगासो गायो नोंसिना? न'आव ओरैनो।
जोंहाथ' बिदि ओ दाइन गु बिगासो गायो जेनेबा हाया दङ' नाथाय दा एसे सेबजाजोब्बाय माने न'खर खाथियावनो दों नालाय हाया। बायदिसिना इदिनो औवाफोरा लेमनानै फैयोना बिफां लाइफांफोरा। इनफाय फिसानि सायाव फिसा बेफोरबादिनो खावसेजों बोरिबो दङ'। बोरि हायावथ' आरो गायजायानो बोरि हायाव माने जोंआ बिदिनो ओ थालिर बागान बानायनो सानदोंमोन फिसा दख्ल'बसे ओ एक क'थासो हायाव जादियानो माथो थालिर एम्फौफोरासो सुजोब औ ओइ माबा मा होनो इयो ओ गेदेर जातखौ आथिया थालिर नामा होनो बेखौ? ओ बेखौ गायदोंमोन नाथाय जादियानो माथो ओ एम्फौफोरासो सुफ्लंजोब्बाय बेफोरखौनो। ओ बिदिनो इनिफाय दा इसेबां गाया ब्रै बा बिगासो जागोन नामा गायनाया न'आव जानो थाखाय।
औ
इनिफाय खायसेया बिदिनो बद औ। दोन जाबाय खायसेया बिगासेसो।
औ औ।
होम
उम जोंनाथ' ओरैनो न'आव माबा दाइन बिगासो गायो जोंनाबो गायथारनाया। ओमफाय माखासेखौ दस्रानो हगारदों आरो गायनायखौ। ओरैनो दा जोंना आंबो ओरैनो बाहेरायावसो थायो नालाय ओमफाय ओरैनो न'आव आ आइ बाबा ओमफाय सासे बिनानाव थायो आरो ओमफाय दा बाबायाबो हारसिं मावनो खस्थ' जायोना आफायाबो
औ औ।
माखासे माखासेखौ इदिनो टेक्टार होबाय माखासेखौ आदि होबाय आरो बिदि गायो जोंना।
औ औ औ औ।
ओरैनो बागानफोर बानायाखै नामा नोंथां?
बागानफोरथ' दोङो दोंनाया गय बागानाथ' दोङो दोंनाया माने गोदोनो जोंहा आबौ खादोंमोन नालाय‌ इदिनो दोङो आरो जेनेबा न' जिं जिं जेनेबा बिगानैसो दों नामा बिगानै जास्लाबगोना जास थबनो बिगानै जास्लाबगोन जागोन ओ इनिफ्राय दा गयफ्रा मां थोयलां जोब्बाय बोरायनानै गोदो आबौ गायनायानो नालाय आबौ आरो जोहा आफाया गायदोंमोन जेराव ओ ओ दा थ' जेनेबा थैलांजोबबाय इनफाय गेजेर गेजेर गायनांगोमोन इनफाय गायनायाबोथ' गायबाय दा फैसा थाखाबो एसेबां गैया नालाय
औ नोंगौ नोंथां।
गायनायाबो माने इसेबां मोजां जादिया माने बाय जावैदोंमोन जावैनानै गय फुलिखौनो फानहरफ्लांजोब्बायसो माने गुबुननो। इनिफ्राय इदि दिनो आरो गय जेनेबा बिफां सिंफोराव रज'लाबाय ओ जावायना दोननानै बेफोरख खौसो गायनाय जाबाय दा न'आव बिनिफ्राय एसेबां मोजां जायाखै। आ नोंथां जा थैनाय जायगायाव ओ गेजेर गेजेर गायसनदोंमोन इसिबां मोजां जायाखै इनिफाय दा दोंमोन गय गोमोन जोङो दा फिथाइ थायनानै फानबायबो हो फाननानै बेनिफ्राय दा बाङायनानै दोन्दोंमोन जावैनो थाखाय इनिफ्राय आंबो दा जावैनोनो मोनाखै र' माला जावैनाय जायो जावफ्लेनानै जावैना दोननानै। ओ बोसोरनै बोसोरथामसो उनाव जुदि गायनो हायोबा मोजां जागोमोन आरो।
अ औ नोंगौ नोंथां।
होम ओ नोंथांमोननिथिंजाय माथो ओ माबाफोर बागान बानायगासिनो नामा?
जों जोंनि नआव आं दा गय बागान बानायगासिनो नोंथां। एसे एनै माने माने बाहेरायाव थायो नालाय आङो। बाहेरानिफ्राय नआव एसे फैसा हरनानै गय बागान बानायगासिनो दं आरो दा बिफाखौ आफाखौ एसे माबा होनानै फैसा एसे आरि हरनानै आरो। बानायगासिनो दा जोंनिथिं हायालै ओ बार बिगासो द अ बार बिग बिगासो दं नोंथां आं माने बोसोराव दुर बि बिगा दूय बिगा बेबायदि गायो आरो फैसा फो रां खावरिनिबो इसे उसु सुबिदा जायो नालाय नआवबो। हरनांगौ जायो आइ आफामोननो नआव फेमिलि सालायनांगौ। ओ आफायाबो बारा मावनो हाला बेनि थाखाय। एसे खस्थ जायो आरो बुरजा बुरजा गायनायखायनो एफा एफा बोसोराव दुइ बिगा थिन बिगा गायो आरो दा। दा आराय बिगा गायग्रोनानै दं आरो नोंथां।
औ औ नोंथाङा जब मावो नाङा ना बिजनेसफोर।
आंथ आं ओरैनो मोनसे माबायाव प्राइभेट स्कुलाव माव वो आरो नोंथां ओरैनो जेनेबा न नखर सा सालायनो आन्था ओरैनो गावनि बाहायनो आन्था बिदि एसे मोनो आरो। बेजोंनो नखर सालायनांगौ बिदिनो गावनि जानाय मानाय बिदि थाजोबो आरो।
औ औ हाफोराथ जा मेरला दंखायो जानांगौ ओमबा हाजो खाथिफोराव जानांगौ।
अ हाजोआथ नङा ओरैनो माबा माने हाय माने मा होनो बेखौ बारद्राय हाग्रा माबाबो नङा आरो हादानमोन आरो। ओमफाय बावनो बिस फसिस बोसोरसोआ जाबाय आरो ओमफाय हायाफ्रालाय दङ। नो नैजिबा बिघासो दं आरो। बेयावनो माखासे गय बागान ओरैनो लांदां थायोना बेहाय गय बागान बानायसै ओमफाय माखासे माइ गायग्रा हा दं आरो।
औ औ माने खायसेथ जोंनि बे हादानफोराव गय गायनायफोरखौ ओ सरकारा एसे ओ गाज्रि नोजोरजों नायो जिहेथु ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव एसे मा बायद दि सोलिगासिनो दङ बेयो एसेबां थब प्रब्लेम गैया जानो हागौ।
ओरैनोथ जोंनि जोंनि जा फुरानाया जायगायाव बेहाय जेबो प्रब्लेमानो गैया। या नोंथां माने जाय गोदानै जेनबा आ हाग्रा ओनसोलफोरखौ सिफायफैदों बैसोरनि थाखायसो प्रब्लेम आरो जोंना माने सिगांनिफ्रायनो जों। थाबोबाय थाखानायखामोन आरो ओरैनो बाबामोन। आबौमोन बेबायदि जाखाबायमोन आरो ओमफाय जोंनि साखाथि फाखाथि माने हाग्रा ओनसोलफोर दंमोन आरो दा बेफोर हाग्रा ओनसोलफोरखौ दस्रा गामिनिफ्राय फैनानै दानस्रांफैदों आरो ओमफाय बैफोर जाय दानस्रांफैदों बिसनि थाखायसो एसे माने ओ जेंनायाव गोग्लैयो आरो। हाग्रा बिफानजों आरो।
औ औ। बिदिब्लाथ ओ नोंथाङा मोजाङानो सोलि
औ मोजाङानो दाथ'। इसोरनि अबं लाब्रनि अननायाव मोजाङानो सोलिदों नोंथां। दा जेबो जेंना जेंसि जों जेबो भुगिनांथ'वाखै आरो आफा इसोरनि अननायाव।
थिगानो बेफोरबायदिनो ओ बेफोरबायदिनो बायदिसिना आबाद आबादजोंनो जोङो थांनानै थानो हायो आथिखालावथ' जोङो।
औ नंगौ नोंथा।
मावनानै सोलिनो हायोब्ला ओ बिदिनोसै आरो नोंथां जिहेथु जों आबादाथ' जोंहा दा माइ थ' ओ गायगासिनो दङ दा गोबां जोंनि बर' ओनसोलावथ' माइखौ माव
औ औ माइआनो जोंनि म जेन'बा थांनानै थानायनि गुदि राहा लामा बायदि आरो बेसखौनो जायो बेखौनो माबायो नालाय
औ गोदो गोदायथ' जेनेबा औ जोंहा जेबो खामानि दामानि मावलायनाङामोन फैसा थाखा नांलाया नालाय दिनैथ' फै जायो दा मावनानै जानो गोनां जाखाबाय जिहेथु दा बिदिनो नोंथांजों मोजां गाज्रि साला सावरायबाय दा बिदिब्ला स'माबो गैला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे दे औ समफोर मिलायबा मालाबाफोरोन औ।